खोनादोंना औ दा आं हरनायनि जेनाखि रिजोन बे रिजोनानो जाबाय नोंथां जों मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो साननाय
ओ जायो नोंथां जायो रायलायजायो सावरायजायो
गारि मथरनि सायाव सावरायनोसै जेनेबा गारि मथराथ' जोंनि सुबुंनि जेनाखि जिउ खुंनाय राहा बेवहाय मानि मुलाम्फाजों लोगोसे गोबां खहाबो खालामो बोगासिनो दं।
औ नंगौ नोंथां
याव जों सावरायसै। दा बे सावरायनायाव आं नोंथांखौनो गिबियाव जेनेबा गारि मथरनि सायाव एसे फोरमाय -नो खावलायनाय थाबाय
औ। मटर गारि होनोबाथ' आथिखालाव बिदिनो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो मटर गारि गैयामोन आरो नोंथां बिदिनो आथि गोदोनि दिनाव बिदिनो मोसौ गारि मै मैसो गारि गराइ गारि बिजोंसो हान्थियोमोन आरोना दा दाथ' आथिखालाव नुनो मोनो बिदिनो पेट्रल इलेक्ट्रिक बायदि रोखोमनि गारि नुबा बिदिनो गोबां रोखोमनि गारि नुबाय आरो गारि मथर बिदिनो आबहावाखौ गुबुंले खालामो बबेबा गारिया बिदिनो मटर साइकेलफोराथ' जोंनि आसाम बिदिनो आसाम जायगायाव बिदिनो मबाइल खामनाय बिदिनो उखुन्दै गुलुंलायनाय गारि सालायलाङो बि बेफोरनो आबहावा खालामो आरो नोंथां मथर गारिफोरा बिदिनो इलेकट्रिक होनोब्ला इलेकट्रिकआ मोजां आरो। दानि आथिखालावहाय मटर गारि इलेकट्रिकनि होनोब्ला थाव सोनाङि गारिया बिदिनो जेनेबा चार्ज होनाय बिदिनो कारेन्टजों चार्ज होनाय बिदिफोर गारिया आबहावा गुबुंले खालामो आरोना नोंथाङा बिदिनो थाव सोनाय गारि बिदिनो पेट्रल डिजेल ओंखारग्रा गारिफोरा आबहावा गुंबुंले खालामो बिदिनो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायजों लोगोसे जोंनि सुबुं एबा जिब जुनार बेफोरखौ बेफोरनि बेमार सोमजिहोयो आरो नोंथां
औ-औ। नोंगौ।
अब्ला नोंथाङाबो एसे सावरायना होदो नामा बिदिनो मटर गारिनि बागै
औ नोंथां नंगौ। मथर गारिफोरा जोंनि जेनाखि सुबुंनि जिउआव गोबां मुलाम्फाजों लोगोसे गोबां ख खहा लाबोदों। नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा नोंगौ जोंनि जेनाखि आसाम बे आसामाव नायनो थाङोब्ला जों गोबां जेनेबा देम जानाय गारिफोर सालायनाय नुनो मोनो जेनेबा उखुन्दै खुग्लुंलायनाय गारि सालायनाय जों नुनो मोनो
औ
दा बेफोरनो आरो बेफोरो जाहैबाय जोंनि खहा बा जोंनि जिउआव खहा लाबोयो बुंनो थाङोबा जों मुलाम्फानि बिथिङाव नायोब्ला गोजान गोजान दावबायनो थाखाय गारि मथरा जोबोद जोंनि सुबुंनि थाखाय मोजां दा गोदोनि समाव नोंथाङा बुंनाय बादि गारि म मथर गैयियाव जेनेबा गावनो फरायसालियाव थाङोबाबो गोजान गोजान आथिंजों हान्थिनानै जोङो सोलोंथाइ लाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जेनेबा नोंथाङा बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनोबो उसुबिदा गैला गारि मथरा एभेलेबेल जानायनि जाहोनाव नोंथाङा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै गोबां मोजां सोलोंथाइ लाहैनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
दा बेफोरो जाहैबाय मोजां बिथिं जेनेबा गारि मथरा सुबुंनि जिउआवहाय मोजां बिथिंजों लोगोसे गाज्रि गोबां गोहोम खोख्लैदों जेनेबा जोंनि बारहावा बे बारहावाखौ गेब्रेंनाय लाबोनायाबो जाहैबाय बेनो मोनसे जेनेबा गारि मथर बांनाय गारि मथर बांनाय लोगो-लोगो मानि होंगो दोंगो जानायाबो बांदों जेनेबा। सुबुंजों लोगोसे गारि मथराबो गोबाङैनो गोबां बांबोनायखौ जों आथिखालाव नुबोगा सिनो दं जायनि जाहोनाव मानि जोंनि जेनाखि आबहावा जिनाखि आथिखालनि थासारि बियो मानि गरमा बांसिन जानानै फैदों आरो
औ नंगौ नोंथां
बिफाङाबो खमायलांबाय गारि मथर बांनाय बांबाय दा बेफोरनो आरो जोंनि जेनाखि आबहाव ना बेफोरो जाहैबाय गाज्रि गोहोम खोख्लैग्रा दा सुबुं जिउआव बेफोरो बा जिब जुनारनि बेलायावबो बेफोरो माने गाज्रि बेमार आजार लाबोनो हागौ आरो।
औ नोंथां नंगौ।
गारि मथरानो माने जोंनि बेलायाव मुलाम्फाजों लोगोसे गोबां माने खहा लाबोदों जा जेनेबा सुबुं जिउआव बेमार आजार सोमजिहोनाय। बेफोर जाहैबाय गारि मथर उखुन्दै बेफोर गाज्रि मोनामनाय बेफोरनि गेजेरजों जानाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां।
दा जों मुलाम्फानि बेलायाव बुङोबाथ' जों सुबुङा मानि ओ दावबायारि बुंनांगोन जोङो जेनेबा बबेबा मोनसे जायगाफ्राव बेरायथिंनोबाबो जों गारि मथरनि गेजेरजों दसेनि गेजेरजोंनो नोंथां मोजां मोजां जायगासिम सहैनो हायो
औ नंगौ नोंथां।
न'खरनि खुरमा जाथि बेफोरनाव आलासि जाहैनोबाबो आथिखालावथ' जों नुनो मोनबाय गोबां गामि गामि थ'थ' बा बेथारि गारि बबेबा बबेबा गामियाव फिल फिललि ना माबा बिदिबो बुङो आरो बेफोर
औ औ होनबा नोंथाङा बुङो औ
थ'थ' बेफोरखौनो बुंनाय जायो दा बेफोरनि गेजेरजों माने गामि गामियाव माने गोबां इलेक्ट्रि बिदि गारि ओंखारनायनि गेजेरजों माने गोबां मुलाम्फा जायबाय आरो नोंथाङा बबावबा थांनोबाबो गामियावनो सोरनिबा न न'खराव थाखाबाय नालाय बेखौ भारा लानानै आलासि जानो थांनाय बेफोरबायदि गोबां मुलाम्फा जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो मा मा गारि नुनो मोनो ओरैनो खिन्थादो
जोंनि जायगायावथ' नोंथां बिदिनो थ'थ' नोंथाङा बुंनाय बायदि थ'थ' थ'थ' नुयो आरो अथ' खौ नुनो मोनला आरो दा नोंथां जों सिगाङाव दंमोन आरो अथ' बिदिनो थ'थ' दं सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो मारुथि कारफोर दं बाइक दङ बिदिनो आरोना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो थट' होनोबाथ' आबहखौ थटथ'आ बिदिनो इलेकटिक नालाय बे बुस्थुआ बेनि थाखायनो बे आबहावाखौ गुबुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेन'बा आबहावा अबुनो खालामनाय नुनो मोननायाथ' पेथल डिजेलजों खारग्रा मटर गारियासो हाबावा गुबुंले खालामनो। दालाय नोंथां
औ औ
बिदिनो मथर गारि बांनायजों लोगोसे नोंथां बुंनाय बायदि बिफां लाइफांङाबो खमायलांनो हमदों आरो सुबुं थांनायनि जाहोनाव जेरै सुबुङा थानो जायगा गैयियाव बिफां लाइफांखौ दामफायनानै बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं कलकारखाना बिदि लुनायनि जाहोनाव आबहावा गुबुंले जालांदों आरोना नोंथां मटर गारिजों लोगोसे
औ औ। नंगौ नोंथां
हेल'।
औ नोंगौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
दा आथिखालाव जोङो नायनो थाङोब्लाथ' न'खर न'खर गारि मथरबो नुनो थांसै आथिखा
औ नोंगौ नोंथां
दा बेनो आरो जेनेबा साननानै नायोब्लाथ' न'खर न'खर गारि मथर थानायनि बेलायाव जेनेबा जों ओरैनो मिथिखायो जेनेबा गंसे न'खरावनो गंसे गारि थायोब्ला बा माबा मोनसे बाइक बिदि थायोबा जेनेबा जों नुनो मोनखायो जोंनि जेना आबहावा बेयो माबादि गेब्रेंगोन दा सुबुङा बेसेबां मानि गारि मथराबो एसेबां बांबोगासिनो दं आरो बे गारि मथरा जोंनि जेनाखि जिउआवहाय मुलाम्फा लाबोदों बे मुलाम्फाजों लोगोसेनो गिदिं गिदा गिदिं गिदा सुबुंनि थाखाय गोबां खहाबो लाबोगासिनो दं आरो
औ नोंगौ नोंथां।
ङा नोंगौ अबा मोनसे जायगायाव दावबायब्रब फैनोबा जेनेबा नोंथाङा न'आव गारि दङबा दसेनो थांब्रबनो हायो बेयो सैथो नाथाय बिनि गेजेरजोंदि जोंनि जेनाखि आबहावा बे आबहावाया मानि गाज्रि जाबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो एफा एनैबाबो जेनेबा गोबां बिदिनो गाज्रि गोहोम खोख्लैबोगोन सानसे समाव जों बेखौ रोखा बुंनो हायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ। दारमानि न'खर न'खर गारिरि जानायनि जाहोनावबो बेनो मोनसै जेनेबा आबहावाया रासिन गाज्रि जानो चान्स थानाया बेनो आरो
औ।
दा नों माबेबा मोनसे बाजार बे बाजार बा हाथायफ्राव थाङोबा नोंथाङा नुनो मोनो एरायख'नो हालायि जेनेबा बाजार फिसाबाबो गारि सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना?
नंगौ नोंथां औ।
गुवाहाटि बादिखौथ' दाबुंसै जेनेबा नोंथाङा हाइरडफ्राव बा हाइरडल' नङा ओरैनो नर्माल लामाफ्रावबो नोंथाङा बारस'नो थाखाय लामाखौनो मोननाय नङा ट्राफिकआनो नोंथां।
नोंगौ नोथां नोंगौ।।
जागोन ना जेनेबा मानसिनि ओमफ्रायसो बांसिन बुंजायो गिदिद गिदिद गारि आयु
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ औ।
दा गुवाहाटि बादियावल' नङा गासै जायगायावनो मानि गारि मथरनि होंगो दोंगो बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनसै सुबुङा माने ओरैबायादि जाबाय मानि थाबायनोनो बासै नालाय आथिखाल औ मानि गराइ नुबा सिं बायो होननाय बायदि जाबाय आरो नोंथां। जोंनि गेजेरावथ' मोनसे बाथ्रा बाव दंखायो नङा होमबा गरायाइ नुब्ला सिं बायो होननाया बबावबा थांनो ओंखारब्ला नोंथाङा जेनेबा गारि मथर नुयोब्ला गाखोनानै थांथारगोन थाबायनानै सहैनायबाबो खाथिबाबो गाखोनानै थांथारगोन बिदि जायो आरो। बे आथिखालावथार।
औ।
दा नोंथाङा एसे बुंबावगोन नामा जेनेबा गारि मथर बे गारि मथरनि गाज्रि बा जेंना गोनां बेफोरनि सायाव?
बिदिनो नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' गारि मथर बिदि खेम नाय गारि मथरखौ सालायनो नाङा बिदिनो
दिन दानाय गारिफोराथ' बिदिनो उखुन्दै गयो आरोना नोंथां बिदिनो उखुन्दै गोसोम गोसोम लुन लुन ग बेयो बेदिनो आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो ना नोंथां। बिदिनो मटर गारि बांनायजों लोगोसे बिदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद गाज्रि गेसाव गोफोन गारनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरखौबो बेफोरजोंनो लोगोसे आबहावायाबो बुंलनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नंगौ सैथो।
बिदिनोस टाउन सहरफ्रावथ' नुयो आरो नोंथां बिदिनो जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा लामा सामायाव गारहरनाय नुयो बिदिनो जेनेबा सासे सुबुंङा मर्निं अवाक खालामनो फैनायाव बे दाखोरखौ न'नि दाखोरखौ लानानै बिदिनो सरकफ्राव गारलाङो
बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां‌।
दा जों बेखौ जेनेबा साखोन सिखोन लाखिनाया जों साफ्रोमबो सुबुंनिनो बिबान नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नों
बे साफा सानै जेनेबा बिदिनो एफा एफा गारनाय दाखोर दाला गाज्रि मुसारा प्लास्टिक इउस खालामनाय बेफोरनो आरो जों नि गेजेराव गाज्रि गोहोम खोख्लैगाया दा लामा सामायावनो गारसै गारिफ्रा बिदिनो दाननानै थांसै। बा बारजों बिरखारला लांसै गारिनि जेनाखि सालायबाय थानाय। गुदुं थासारि सोमजिसै बिदिनो सुबुंफोरनाव बायदि मैया रोखोम बेमार उजिफैबाय थानाया बेनो आरो नोंथां।
औ औ।
दा बेफोरनो गारि मथरा जोंनि गेजेराव जेनाखि मुलाम्फा बे मुलाम्फा होनायजों लोगोसे गोबां बां खहा बेयो खहाखौ जों लाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो आथिं
औ।
दा दाथ' जों बुंनो थाङोबा नैबे समाव जाबादि गारि मथरनि बांबोनाय बेखौ नायोबा माने बै समाव माबादि जाहैगोन बेखौ बुंस'नो हाला आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। दा अब्ला नोंथां जोंना समा
औ जाबायानो नोंथां जोंनाथ'।
औ दे अब्ला।
दोननोसै नोंथां अब्ला।